खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादोंबा नोंथां?
औ खोनादों आं नोंथां नोंथांनिखौ आं न थांनिखौ खोनादों नोंथांआ खोनाखै नामा? खोनाखै नोंथाङा औ माने आंनि आंनि माथोया माने क्लियार फैदोंबा?
हा?
माथो मा होनो क्लियार फैदोंना फैयाखै दां?
फैदों दे फैदों।
औ औ माने नेटवर्क प्रब्लेम जायो नालाय दसे-दसे इनि थाखायनो माने सोंनाय जादों आरो नोंथां।
औ औ।
औ। नोंथाङा दा सम होनो हागोन ना माने दसे सम आंजों रायजलायनो थाखाय माने मोनसे आयदा लानानै रायलायनो नागिरदोंमोन।
औ दे सोंजायो।
औ माने जों माहोनो बोथोर लानानै मा मा मैगं मोनो बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै खोमा नोंथां? औ दाथ' दैज दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय औ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव मा नोंसिनि ओन ओनसोलाव मा मा मैगं बायो मा मा मैगं मोनो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
अह जोंनिथिंजाय बेथिं दाथ' माइ गायनायनि अनगायैबो जिंखा जिंखा गायनाय नुदो। आबाद हिसाबै जों जु दि हमोबा खुसेरबो दोङो। थालिरबो दं, बानलु गायनायबो दं, जिंखा गायनाय दं। लेस्रा। भिन्दि बेफोरबायदि गोबां आरो बायदिसिना बानलुफोरखौबो मोननाय जायो आरो बिथिङै।
औ औ। औ ओमफ्राय आरो बिनि अनगायै
बेनि अनगायै दासान्दि जोंनि बिथिं ओरै नुस्रायाखै आरो बेखिनिखौनो नुगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव आरो मोनसे दोंबयो दाजाब जागोन जोंहा फटल गायजायो, फटल गायनाय दं फलखौबो जों जों दा दैज्लां बोथोरावनो गायनाय नुनो मोनो सांनि पथलखौ।
औ औ। ओरैनो नोंसि बिनि ओनसोलाव माने थास'फोर बेफोरबायदि गायनाय जाया नामा?
औ औ थास'बो थास'बो दङ औ।
औ औ माने औ। थास'खौथ' मानि मा होनो जायगा लानानै जायगा सोरबा सोरबा मानि हा जाय फोर हा बुरजा दं बिसोर माने गायनाय जायो आरो बे थास'फोरखौहाय माने न'आव जानो आन्था होननानै बाबो। जोंनि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदिनो गोबां माने थास'नि बागान खालामनानै मा होनो फाननाय बा न'आव जानो आन्था गायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने जों थास'खौहाय माने थास' आथिंबो फाननो मा होनो थास' आथिंबो मोनो बिबारबो मोनो। मा होनो बेदर महराव मोनो नालाय जों माने। जों थास'खौ आरो बिसंखौबो जायो माने जों थास'खौ माने दा मा होनो सबखौनो जाजोबनो हायो जेनेबा बि-बिथ'राय मा होनो बिसं थास' आथिं थास' बिबार थास' बेदर बेखौ माने जानो हायो दाथ'थ' दैज्लांनि सम नै दा थास' आथिंबो ओंखारबाय। बिनि मा होनो थास' ओंखार बिबारबो ओंखारबाय माने बेदर जा बिथ'नो हायाबाबो माने जों बिथर मा बिथ'राय बिसं बेफोरखौ जानो हायो आरो जों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावहाय माने गोबां बिदिनो मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो जेरै फटल फथल गायो जिंखा भल जोगोनार, लेस्रा, भिन्दि बेफोरखौ माने माने फाननो नङाब्लाबो माने न'आवहाय जानो आन्था एसे एसे गायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो दाथ' दैज्लां बोथोर जे हेथु मा होनो सानदुं गोसा, मैथा मैथा गोजा, मैथा बांगाल बेफोरखौ मोनो आरो जों। बेफोरखौ माने
औ।
सान्दुं दानगारनो थाखाय माने मैथा बांगालफोरखौहाय जायो आरो जों मुलि महरावबो जायो होननांसिगोन माने मैथा बांगालखौ जायोब्ला माने सान्दुं नांनाया खारो होनना नै बुङो जिहेतु, बिनि थाखाय माने जा नाय जायो आरो बेै मैथा बांगालखौहाय। नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मोनो नामा?
औ नोंथां बुंनाय बायदियानो मैथाबो दं नाथाय आङो बेखौ
ए
गोसोखांनो मोनाखैमोन आरो। मैथाबो दं औ औ औ। नोंथां बुंनाय बायदि जाफोर मैगं दं एदम
हा
फोरमायनाय
औ माने जोङो ओं माने जों खायसे खायसे मैगंखौ माने जों मिथिंगानिफ्रायबो मोनो आरो जेरै जों बुंनो हायो बे फोरनि गेजेरावनो दिंखिया, खिफि बेन्दों, खानसिंसा मा होनो खारौ खान्दाइ बिबार बारसिखा बिबार एफोरखौ जों माने मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जोङो। आरो दङ ओरैजा ओरै दङ सिब्रु मैगं लेस्रा अ लेस्रा लायनो सिब्रु मान्दे एलायसि
औ।
ए दाउ फेदा बेफोरखौहाय जों माने मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जों ओमफाय जों बे मि थिंगानिफ्राय मे मोननाय मैगंफोरा माने खायसे खायसे मुलि मुलि महराव माबायो आरो मुलियाव गोलैयो जेनेबा जों खिफि बेन्दोंआनो होन जे खानसिं सेयानो होन माने बेफोरो मुलियावहाय मुलि महरावबो जा-जानो हायो आरो जोङो उदैफोर सायोब्ला जों बै खिफि बेन्दोंखौ जायो आ रो गन्थंनिफ्राय थै गबा जों खानसिंसाफोरखौ जायो आरो बिदिनो गोबां मैगंफोरखौ जायो आरो दिंखिया बेफोर खौबो जों माने गोबां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय आरो खायला दं। खायलायाबोथ' माने मिथिंगानिफ्रायनो सोमजिखानाय।
मिथिंगायारि
औ मिथिंगायारि मैगं होननांसिगोन जों बेखौहाय आरो बिदिनो गोबां मेगं दंबावो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय। बारसिखा गोजा बारसिखा गुफुर बारसिखायाबोथ' मोननै रोखोमनि दं जिहेथु। आरो जों बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गाम्बारि बिबार बेफोरखौबो जानाय जायो आरो। आरो ओरैजाय अदाल अदाल बेगर बेफोरखौबो माने ओरैनो एवनानैबो जायो खायसेया माने ओंख्रिबो जायो आरो जाय आरो खख्लिं ना मा होनो? कख्लिं एफोरखौबोथ' जों मिथिंगा औ एफोरखौ मा जायो आरो। आरो गोबां एफोरबायदि सबाइ हानि सबाइ आरो दालि एफोरखौहाय जों मा होनो फोनानै माने न'खरावनो जानो आन्था आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलथिं बिदिनो मेसें बोथोराव मा मा मैगं थाइगं मोनो ओरैनो?
मेसें होनोब्लाथ' गायो जोंनिथिं गोबां मुला लाइ लाफा आलु गाजर बेफोरबायदिनो जोंनिया फोयो बेफोरबायदि फोनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलथिं बे थिंलाय ओरैनो हा-हाखौ लानानै बेसेबां रो खोमनि मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो ओरैनो? हाखौ लानानै आरो ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मोजां साबसिन जायो आरो आ-आबादनि आबाद हिसाबै मोजां साबजाथाव आबाद हिसाबै मा ओरैनो मावजाथावना दं आरो हाखौ लानानै?
औ हाखौ लानानै माने जोंनिया माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय मोनो माने जाय जाय मा होनो? जाय हाया हास्रावबा एसे बाला अन्थाइ बेफोरावहाय माने गय आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माने दा बयबो माने माइखौ खम गायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने जानो आन्था बिगाब्रै बिगाबा इदि गायनानैहाय माइ खौ इदि गायो आरो ओमफाय बांसिनानो माने ओ सिदैनो माने गय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माने मैगं थाइगं गायनो आन्था ओरैनो दब्लायनै दब्लाय थाम लाखिनानै माने गय आबादखौनो खालामजोबदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने बे गय आरो गय आबाद खालामोबा माने जों बेवहायनो मैगं थाइगंफोरबो फोननानै जानो हाबाय माने गै गोरलै समावहाय बे गयनि सिङावनो एसे सायाबो मोनबाय। आरो सान्दुंबो नांबाय। बेयावहाय माने जों मैथा इदिनो मा होनो मुला लाफा बेफोरबायदि फोनानै जायो आरो आरो गया जुदि देरथारोब्ला बे गयनि सिङावहायनो जोङो दाथ' स ख'ख'वा होननाय बं फां दंना बेखौहाय माने बे आबादखौ मावनानै माने रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिनि अनगायै जों माने गय गायजेनोब्ला माने बै गय बिफाङा मोजां जानायनि थाखाय बे गय गेजेर गेजेर थालिर दंफांखौबो माने जों आबाद मावनायखौ नुदेरदों आरो माने बेयावहाय माने गयनि थाखाय मोजांबो जाबाय गया सायहाबो मोनबाय आरो दैबा माहोनो दैया माने जाहाथे गोरान जाया थैया बिनि थाखाय माने गय बिफांनि थाखाय माने थालिर दंफांबो गायफादेरनाय जायो आरो बै थालिर दंफां गायनानैनो आरो जों माने बे थालिर बिफांनिफ्राय बि मा होनो थालिर फिथाइखौ जोङो न'यावथ' जाजोबनो हाया नालाय बिदिनो फाननानैहाय माने रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ नोंथांमोननि ओनसथिं जाय बिफोरनि आरो मा गय आबादफोर बेफोरबायदि गय बागान खालामनाय बा थालिर बागान खालामनाय बेफोरबायदि आबादफोर मावो नामा।
औ औ गय बागानजों लोगोसे आरो दंफां लाइफांनि बागानबो खालामनाय जायो आरो जोंनिथिं बाराद्राय बेफोरबायदि गय बिफांनि एसेबां साबजाथाव ओनसोल नङा आरो हाफोरा जोंनिया साबजाथाव बि नंद्राया बै आबाद हिसाबै जोंनिया दंफांफोरखौ बांसिन गायनाय जायो सिगुन दंफां बाउफोरखौ गायनाय जायो गाम्बारि दंफां गायनाय जायो सिसु गायनाय जायो साल सिगुन बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बिथिं ओरैनो गय बि बिफां होनब्लाथाय एसेबां गायनायखौ नुनो मोना आरो बांसिन थालिर गायो आरो बै गुसेरखौ आबाद मावो आरो बांसिन ओनसाव आरो माइआथ' थाखोनखा माइ दङ माइ गासैबो गायजोबनाय जायो बेफोर गय बिफां हिसाबै एसे गायबांनाय जायो आरो हानि थाखाय बिदिनो आरो जोंनि आबादा बिथिं।
औ हा लानानै हा आरो माने जोंथिंजायबा आरो माने नै दानि नै दाथ' गोबां लबार बागान खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो आरो दानिया माने बे लबार बागानाव माने जाय हायाव दैनि प्रब्लेम जायो बे हायाव माने लबार बागान बेफोरबायदि खालामनानै माने रां खावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनो थांबावो जोंनियाव माने मेसें बोथोराव माने माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो माने बै नाराथिलियावनो माने हालेवना एसे हालेवनायबा हालौवालासिनो माने मथर फोनाय बायो माहोनो केसारि दालि बेफोरबायदि माने फोनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव मोननो थां नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो दालि बेसर दुन्दिया सबाय बेफोरखौहाय माने फोनानै माने न'आवबो जानो मोनबाय आरो बिनि उनावहाय रां फाननानैहाय रां रांखावरिबो मोनबाय बेफोरबायदिनि थाखाय माने बेफोरबायदि आबाद खौ मावनाय जायो आरो जोंनि आनसोलाव आरो माहोनो मेसेङावथ' दा लाइ लाफा लाफा मैगं बेफोरखौबो थाखाबाय आरो दाथ' कबि बान्दा कबि फुल कबि अलकबि फान्थाव बागान बेफोरबायदि खामनानै गोबां रां खामायनाय रां मा होने रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय फोरनो खालामनानैहाय माने खायसेफ्रा माने बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो औ आबाद मावनानै माने न'खर सालायनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो औ बुंलाय नोंथां
औ औ। अ जोंनि बिथिंबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे बान्दा कबि फुलकबि अलकबि बेफोर मुला बेफोरखौबो जोंहा दा नै मेसें बोथोराव माइ हांब्लाथाय गायनाय जायो आरो जोबोद गायनाय जायो आरो बे ओनसोला जोंनिया दैमा खाथिखाय बिदिनो सुबिदा जायो दैनि दैमा दं नालाय बे दैनि थाखाय सुबिदा जानायाखै जोंना बिथिं कबिफोरखौ गायनो हायो आदसा समा बारबाय खोमा दे ना जोंना
दोनथ'लायनोसैमा ना? औ दे
अ आं बेक कल बेक खालामना हरगोन दे नोंथांखौ।